हेलौ औ नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामदों दा
औ नोंथां आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ
औ खबरा मोजांबा।
औ नोंथां मोजां।
औ नोंथांनाव मोनसे सोंथिसो सोंनो नागिरदोंमोन आं।
औ नोंथां सोंजागोन।
ओ सोंथियानो जाहैबाय सोलोंथाइखौ जोंनि जिउआव मानो नांगौ माने जोंनि ओ सोलोंथाइया जोंनि जिउआव मा गोहोम खोख्लैयो बेनि बागै एसे। नोंथांनियाव सोंनो लुबै दोंमोन एबा फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथाङा आङो फोरमायनो नाजागोन ओ जोंनो सोलोंथाइयाखौ नांगौ सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथि ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो सानावबो खोमसि बुंनांगोन। मानो होनब्ला जोङो जेरावबो दावबायनो थाङा मानो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ ओ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्लाबो ओ माबा मोनसे साइन बर्ड बा माबा मोनसे जायगानि नामखौ मिथिनो थाखाय ओ जोंनो ओ सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो सोलोंथाइ थायोब्ला ओ सासे मानसिजों गुबुन सासे मानसिजों जोङो ओ रायज्लायनायाव जोबोर जोंहा मुलाम्फा जायो आरो जों रायज्लायनो हायो आरो जों गावखौनो सासे ओ कनफिडेन्स बायदिबो मोनो। आरो सोलोंथाइजों जों ओ जों अगियाननिफ्राय गियानखौ सायखनानै लानो हायो। जोङो सोलोंथाइ थायोब्लासो ओ जों उम। माया मोजां माया गाज्रि जोङो बासिनानै लानो हायो नोंथां। ओ। आरो सोलोंथाइ जोबोर गोनांथि मानो होनोब्ला जों सोलोंथाइ गैयामोना जोंनि दिनैनि बे गोनोखो मुगाखौ जों नुनो मोननाय नङामोन दा गोनोखो मुगायाव ओ जोंनिया सोलोंथाइनिनो मुगा बुंनांगोन गोजौ सोलोंथाइनि मुगा गोजौ सोलोंथाइ गैयामोनब्ला दिनै जोंनि बे गोनोखो मुगा जानाय नङामोन दिनै सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जोङो स्मार्ट फन नुनो मोननाय नङामोन सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जोङो ओ मानसिफ्राबो दाउफोरबायायदि अख्राङाव बिरबायनो हानाय नङामोन ओ गुद बे मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो दावबायनो हानाय नङामोन बेफोरबायदिनो जोंनो सो-सोलोंथाइया जोंनि जिउआव गो ओ जोबोरैनो ओ गोहोम खोख्लैयो आरो
सोलोंथाइया गैयामोनब्ला ओ जों डक्टर इन्जिनियारबो जानो हानाय नङामोन सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जोंहा जों गेदेर गेदेर बेराम जाब्लाबो बेखौ जोङो फाहामनो हानाय नङामोन बेफोरबायदिनो जोङो अख्राङाव दावबायनाय जोङो जोङो साइन्टिस्टफोरबो जानो हानाय नङामोन जेराव गोबां ओ सोलोंथाइनि जौगानायनि जाहोनाव जोबोरैनो गोबां जायफोर ओ जोङो मेगनजों नुयै जिबख्रि बा गुबुन गुबुन जिबफोरखौ जों मेगनजों खायसेखौ जों नुवा बे बेफोरखौबो जों सोलोंथाइ ओ जौगानायनि थाखाय बेफोरो जन्थ्रफोरखौ जों बाहानायनानै लानो हादों बेखौ जोङो ओ जोङो खुला मेगनजों नुयैखौ जोङो जन्थ्र बानायनानै बेफोरखौ जोङो नायनो हादों बेफोरबायदिनो जोंनि सोलोंथाइखौ जोंनो जोबोरैनो नांगौ आरो सोलोंथाइखौ जोङो ओ लाबोलासो जों मिथि थियै बुस्थुखौ जों मिनो हागोन आरो गोबां बेफोरबायदिनो जोङो जायफोर बुस्थु जों खालामनो हाया बेफोर बुस्थुखौ जों खालामनो सोलोंथाइ मोनब्ला
औ औ।
माबाफोर सोंथि
औ दा आं एसे फोरमायनो सानदों आरो सोलोंथाइनि बागैनो जोंनि जिउआव अ सोलोंथाइथ दा जोंनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैयो मानो होनोबा सोलोंथाइ नङाब्ला जोङो जेरावबो माने आवगायलांनोनो हाया आरो ना ओ सोलोंथाइयानो जोंनि जे थिनोबो माने जोंनि मोनसे बिथा एबा दिथा जानानै दङ आरो। ओ सोलों फिथाइनि थाखायनो जोङो गोबां ओ राङारि खस्थबो जानांगौ जायो खायसेया। औ सोलोंथाइ, औ लाजोबनो हायाबो जायो, मानो होनोबा जों ओ जों बर' हिसाबै जों बर'फोरनाव जोबोर राङारि ओ ओ जेंना नुजाथियो बेखायनो बेफोरो, एखमब्ला जाफु, संहा नाथाय एखनबा जाफुङो गोबां खस्थ खालामना ब्लाबो खायसे खायसेया जों बर'फोरा माने सोलोंथाइनि सायाव गोबां दावगालांनो हमबाय। एबा दावगा गासिनो, दङ आरो आथिखालसिमबो, आथिखालावबो दा बिदिनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो दा सोलों थायाव ओ जाय जाय ओ आगान होदों बा सोलोंथाइखौ जाय मोनफुंनो हा हादों एबा बेफोरावनो गोबां गियान अ आरजिनां नानै लानो हायो, गोबां ओ मोनसे थाखोनिफ्राय गुबुन मोनसे थाखोसिम फरायलांबाय थानायाव एबा सोलोंथाइ लालांबाय थानायाव, जोङो गोबां, ओम गियानखौ मोननो हायो एबा ज जोङो ओम गियानखौ, बुथुमनो हायो आरो दा बिदियावनो जोंहा गोबां ओ अ नाजानायजों सोलोंथाइखौ मोननानै, गोबां उथ्रिसार जानो हादों आरो बेफोरनो दा नोंथाङाबो एसे बुंबानो जाबाय आरोबाव सोलोंथाइनि सोमोन्दै
औ सोलोंथाइ गैयाब्ला ओ जों लाथारनांगोन सोलोंथाइखौ मानो होनब्ला जोङो सोलोंथाइजों जोंनि जिउखौ दाफुंनो हायो ओ सोलोंथाइ मोनब्लासो जोङो ओ गुबुनखौबो सोलोंनो हागोन आरो जोङो जि थिया सोलोंथाइया ओरैबायदि ओ बेसोर गावनि जा रोंगौथि बे रोंगौथिखौ गावबो रावबो सेखनानै लानो हाया ओ रावबो नोंखौ सिखोमानोबो हाया बेफोरबायदि सोलोंथाइया ओ सोलोंथाइ खौ नोङो जेसेबां नों सोलोंगोन एसेबांनो नों सोलो सोलोंथाइसो मोनफिनगोन नों दिनै माबा मोनसे सोलोंदों नोंनि गियाना बांगोन ओ नोंनि बे गियानखौ नोङो सोरनोबा होबाबो नोंनि गियाना आरोबाव बांसिन बावगोन बे बेफोरबायदि सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइया माने जोबनो गैयै ओ जेसेबांनो सोलोंगोन एसेबांनो नोंहा ओ गियान मोनगोन ओ नों जेसेबांनो गुबुनखौ बुजायगोन गावहाबो सोलोंथाइ मोनबाय थागोन। आरो नों जायखौ बुजायगोन बे बो सोरखौबा ओ बुजायफिननो हानाय बेहाबो मोनथाय आरो गोहो थागोन आरो
औऔ
ओ सोलों थाइ लानानै ओ बेफार बानाय जुबो खालामनो हागोन ओ सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ लानानै दानिया गोबां ओरैनो फारामफोर बानायनायबो नुनो मोनो ओ गोदां गेदेर गेदेर फालांगिफोरबो खालामनाय नुनो मोनो। ओ बिथांमोनाबो जुदि सोलों थायखौ लायामोनबोला बेफोरबायदिखो निस्य खालामनो हानाय नङामोन बेनिखायनो जोंनि जिउआव सोलोंथाइया एबा मोनसे रोंनो थाखाय जोबोर गोनां आरो सोलोंथाइ लाब्लानो दि जेनेबा आ ओ ओम मा होनो एखौ सरखारि साख्रि दा बेफोरबायदि माव मोनगोन बा मावथारगोन बिदि नङा सोलोंथाइया गावनिनो मोनसे बाहागो जाय नों जेसेबांनो रोंगोन सोलोंथाइखौ लानानै एस सेबांनो नोंहा गुबुन गुबुन खामानि मावनोबो नोंहा सुबिदा जागोन। आरो उर खायसे खायसे से खामानिखौ नोङो हारसिंनो मावनो हानाय जागोन खायसे खायसे जायगायाव नोङो ओ गावनो नोङो गिदिंनानै दावबायनानै फैनो हागोन सोलोंथाइ गैयामोनबा नों गैयाबोब्ला ओ निसय बेफोरबायदि हानाय नङामोन बेनिख खायनो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथि आरो जों मायबा मोनसे ओम नों बेफार बानिजज बा मायबा मोनसे गेदेर बिजनेस मोनसे गेदेर फेक क्टरिफोर बानायनोब्ला जोंनो सोलोंथाइ नांथारगोन। आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो गासै जेबो खामानिया जाफुङो मायबा मोनसे जों खामानि मावनो सानदों बेहाय सोलोंथाइ नांगोन बा बिगियाननि जोंनो ओ मदद नांगोन बे बि गियाननि मददजोंसो जों गासैबोखौबो जों खालामनुनो हागोन जोङो इन्जिनियार फरायनाय जानांगोन इन्जिनियार फरायबासो जों मायबा मोनसे कम्पानिफोरनि ओ बुस्थुखौ बानायनो हागोन बे बायदिनो मायबा मोनसे ओ खालामनोब्ला मायबा मोनसे जों मावनोब्ला सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथि। आरो बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ थाइ लानानै जोङो जोंनि जिउखौ दाफुंनो हागोन आरो बे सोलोंथाइजोंनो गुबुननोबो जोङो ओ गोबां खामानि जों होनो हागोन आरो आरो जों गुबुननि लाइफ खौबो जेन सेटेलमेन्ट खालामना होनो हायो सोलोंथाइजों। ओ नोंथाङाबो एसे बुंबावदो।
औ दाथ जों सानैजों सावरायलायनानै मिथिबाय मा ओ आंबो नोंथांनाव सोंथि सो सोंदोंमोन नालाय जों सानैबो सावरायलायनानै मिथिबाय सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। नङा होमबा सोलोंथाइया सोलोंथाइ गैयाबा माने जों गैया होननाय बाय सा आरोना। मानो होनोबा थांना नैबो गैयै बायदिसो आरो सोलोंथाइया मोनसे जोंनि ओ जिउनि थाखाय सोरां होनाय आरो
औ नंगौ
फोरखौ जों मिथिनो मोनबाय दा इयुनाव नों थांजों आरोबाव सम मोनोब्ला मालाबा ओ बिदिनो फोरमायलायबावगोन एबा रायज्लायबावगोन आरो ना आं सानो नोंथाङाबो गोजोननाय मोन मोनबाय आरो आंबो जोबोर गोजोननाय मोनदों। अम बेनो आरो
औ नोंथांनाव आं मोनसे आरोबाव सों थि सोंबावगोन बेस समावनो आ जोंनि गथफोरखौ जों माबायदि सोलोंथाइ होयोब्ला इयुनाव ओ गोग्गो सोलोंथाइखौ मोननो हागोन बा इयुनाव मोजां लामाथिं दावगालांनो हागोन नोंथाङा एसे बुंलाय?
औ जों दा सोलोंथाइखौ जोबोर ओ सोलोंथाइखौ जुदि जों गथ गथायाइफोरनिब्रोब ओ फोरनोबो फोल फोरोङोब्ला जो जोबोर ओम गुरै माहि गोसोयै जुदि फोरोंलाङोब्ला जो जोंनाव ओ माने गथ' फोरनो गोबां माने हेफाजाब होनो हायो आरो अ बिदिनो बि थांमोनहाबो जा उन्दै उन्दै गथसा बिसोरबो सोलोंथाइ मोननो थाखाय जो जोबोर हांखुर जायो नङा ओमबा ए बिथांमोननोबो जोङो मोजा जां गोग गो ओ सैथो गोसोजों जुदि फोरोङोब्ला थि होयोब्ला जोंहा बेखौ मोननो हागोन आरो सोलोंथाइखौ लाहोनो हागोन बिथांमोनखौबो। आरो बिसोर बिथांमोनाबो जौगालांनो हागोन आरो इयुनाव।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय जोबोर ओ आंनि सोंथिनि फिननायखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय
औ औ बेनो दे नोंथांखौबो उनाव रायज्लाय फिननो मोनगो गोन होननानै आसा थाबाय औ औ गोजोनबाय।